नोंथांना अ गोजोन गोजोन फुंबगलि नोंसिमबो नोंथां। नोंथाङा दासान्दि सम होनो हागोन नामा बा नोंथाङा फ्रियै दं नामा? आं नोंजों मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय रायज्लायनो
औ नोंथां औ दे हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला
ओरैनो बाद मानि सोमोन्दै जों सावरायगोन नोंथां।
है बिदिनो हान्था मेलानि हान्थिनाय।
औ थारैनो जोबोद जोबोद मोजां आयदिया नोंथां।
जागखयजेननोसै अब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां देनाय नों जागायजेन।
हान्था मेला बा हान्थिनाय होनो जायखौ जोङो। हान्था मेला होनबाथ' मिथिखायो मा जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय बे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन गोजान जानथायसिम जोङो थांनाय बा सहैनाय। आं बेखौहाय सावरायगोन बिनिया सोमोन्दै नोंथां। अब्ला जागायनोसै नोंथां दा जोङो हान्थि हान्था मेला होनबाथ' मा गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो मिथियो दा गोदोनि समाव जोङो माब्रै थाङोमोन आं बेखौ बुंगोन नोंथां। गोदोनि समाव जोङो मा ओ हा हाग्रा बंग्रा एरसोनानै मोजां लामा गैयामोन नोंथां। जोङो मा मोनसे फिसा लामाजोंनो मा जोङो सौसिनानै जिब जुनार लेवार बेफोरजों जोङो भुगिनांनानै जिबौ जिबाद मैदेर फैसोजों जोङो भुगिनांनानै बिराद खस्थ'यै माने हान्थिनानै फैनो गोनां जायोमोन। आरो गोदोनि समावथ' माबा ओरै टर्स सेरग्रा लाइटबो गैयामोन नोंथां जेब्ला मोना जायो अब्ला बिराद खस्थ' जायोमोन। बे समावहाय जोङो ओरै बनजार लानानै बा फाथै सिनाय लानानै ओरै बाथि लेंथनफोर लानानै जोंङो हानथिनो गोनां जायोमोन माने लामाखौ जोङो सोरखिलांनो गोनां जायोमोन। अब्ला आरो मा? साइकेल थुखेलबो गैयामोन गोदोनि समावथ' मा? जोङो ओ मोसौ मैसो गारि गैयाबाथ' आथिंजों थाबायनो गोनां जायोमोन। बा जोङो बिराद सम नां समनि आंखालमोन आरोखि। गोदोनि दिनाव आरो रिक्सबोमोन गिनांगौमोन आरो बिनि एसे आपग्रेड जानानै मा जादों बिनि उनावाय मोसौ गारि मैसो गारि खालामनो रोंबाय जेब्ला मानसिया लोमजायो अ हस्पिटालाव थाङो। अब्ला जोङो गोदोआवथ' डाक्टरफोर गैयामोन ओ बिदिनो न'आवनो बानायनाय माखासे अजाफोर होननाय फोथायनाय दं गोदो गोदानिनि मानसिफोरा अजाफोरनाव बेवहाय लांनानै मा फाहामथाय लानो थांगोन बेनो जोंनि हस्पिटालावनो जायो दा बेयाव मानसिखौ जोङो थेला गारियाव बोनानै बा मोसौ गारि मैसो गारियाव बोनानै जोङो बेफोरखौ लाबोनाय जायोमोन आरोखि ना गोदोनि हान्थिनायावहाय, मानि बुंनो थाङोब्ला जोंनि दिनावहाय मारैबा जायोब्ला मोजां मोनबो आरो मारैबा जायोबब्ला गाज्रिबो। बा गिनांगौबोमोन माने गोदोनि दिननि खोथा नोंथां। आरो दंबावोमा गोदोनि दिनावहाय ओरैहाय जोंहा म मोजांथ' लामा गैयामोन। बेखौ मा गोदोनि मानसिफ्रा लामा मोनसे जायगाखौनो मा? लामा खालामनानै हादान सिफायनानै बेजों थांनो गोनां जायोमोन नोंथां आरो मा दानि बे बुंनोसै आं नोंथां दानि बेलायाव दङ जोंहा ओरैनो ओ मोजां मोजां लामाफोर ओंखारबाय फिसफोर ओंखारबाय। दा बे फिसजोंहाय जोंना खस्थ' गैला साइकेलफोरजोंबो थांनो हायो गारि मथर ओखारबाय ओरै गारि मथर नियम गैयाब्लाबो माै जोङो ओरै न'आव साइकेल थाबाय मटर साइकेलफोर थाबाय बेजोंनो हान्थिनो हायो दा बिफां लाइफाङाबथ' दानफायबाय आखहौवाथ' गेब्रोंखाबाय बेखौल मिथिखाबाय जोंबो। दा गोदोनि आरो दानि हान्थिनायावहाय अनेक फाराग दं आरोखि नोंथां दा आं नोंथांनाव फंनैसो सोंनि ओ गोदोनि सोमोन्दै मा मिथिगौमोन नोंथाङा हान्थिनायनि बेलायाव आरो दानि सोमोन्दै? दा गोदोनिखौ आं एसे बुंलांबाय दानि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायदो दानि हान्थिनायावहाय मा मारै हान्सि नाय जायो बे नोंथां दे
औ दे ओ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जे गोदोनि सोमोन्दै दानि सोमोन्दै बुं एसै आङो एसे गोदोनिखौबो आङो रायखांदेर नोंथां। गोदो दानि नोंथां बुंनाय बायदि लामा गैयामोन होननानै आरो हान्थिनाया गोबां जेंना गोनां होननानै थारैनो नंगौे गोदोनि समाव लामा हान्थिनायनि थाखाय सुबिदा गैयामोन आरो साफ्रोमबोनि न'खराव साइकेलबो गैयामोन नोंथां। दानि समाव जों जेरै सा फफ्रोमबो नखराव साइकेल नुयो दा गोदोनि समावथ' बेबायदि साइकेलबो गैयामोन नालाय। बिथांमोननि हान्थिनाया लामाजों जायोमोन ओमफ्राय दानि समाव जों नायोब्ला दाथ' नोंथां साइकेलखौनो जोंनि दानि समाव बेसेन होलिया दानि समाव साफ्रोमबो दं न'खराव गारि मथर दंसै आरो हान्थिनाया इजिसिन जालांबाय
उम उम।
गोदो नायोब्ला गोदोथ' साइकेलजों नोङो बबावबा थांनो गोनां जाबाबो साइकेल दंबा थांबाय साइकेलजों साइकेल गैयाबाथ' थाबायनानै थांसै।
नंगौ।
दावबायबोयै दावबायबोयै दिनै मोनसे नैबे थासारिजों मोनबाय जेरावहाय दानि हान्थिनाया हाजोंल' नंलिया गोजौजोंबो हान्थिग्रा जालांबाय। थारैनो सुबिदा गोनांसिन जाबाय ने नोंथां?
म बिराद सुबिदा गोनां जाब मानानि टेक्न'लजिया ज माबा जौगाबाय ना।
औ नोंथां औ औ औ। दा जोङो नुदों आरो सुबुंनि थांनानै थानाया सुबुंनि हान्थिनाया इजिनिफ्राय इजि जालांबाय दं। जाहाज जेरैजाय गोदोनि समावहाय सोरबा आथिं आखाइ बायोब्ला बे हान्थिननो हायामोन। जना थानाय गोनां जायो। दानि समावहाय आइथिं आखाइ गैयै मानसिनि थाखायबो हान्थिग्रा ओंखारबाय जेरै जाय नोङो आथिङाव बयाब्ला बिनि थाखाय स्कुटि जायखौ जों बुङो गारि बे एक्साइ दङ हुइल चियार दङ बायदि रोखोमनि आगजुफोर दङ जायनि हेफाजाबजों सुबुङा हान्थिनो हायो आरो दा नोंथाङा मा बुंङो? से आरो माबायदि दंबावो एसे फोरमायनाय नोंथां।
अब्ला नोंथाङा थारैनो दानि जुगनि माखासे हान्थिनायफोरखौ बुंलांबाय थारैनो नोंगौ नोंथां बुंनाया सैथोजोब। दा नोंथाङा जायखौ होनदों दा जोङो माखासे आथिं लेंग्राफोर जायखौ जोङो दङ माखासे खहानि जानाय देहाया बिसोरनि सोमोन्दैबो हान्थिगोन ओंखारबायदि एक्सट्रा मानसि होनना गोनांथि गैला गावसोरनो थांनो हाबाय बा स्कुटि बा कारफोर दा बेफोर मानि थाखाय जादों होनबा टेक्न'ल'जि बा जों सोलोंथाइनि थाखाय गियान मोननानै बेफोरखौ सोरजिनो हादों। दा नंगौ थारैनो बिदि सोरजिनाया जोबोद मोजां। दा आरो सोरजिलांबावगोन बा जाबावगोन आं आसा‌ मिजिं खालामो दा जोंनि टेक्न'लजियााद गोदोनिफ्राय दासिम बिसिबां जौगाबोखो दा बेफोर मानि थाखाय जादों होनोब्ला जोङो माखासे फरायनाय बा जोंनि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरनि थाखाय बिदि जादों नोंथां। हान्थिनायनि बेलायाव दा बुंनो थाङोब्ला नोङो सोर मिथिगोन दे नोंथां? बिदिनो जायखौ होनदों नोंथाङा एसे सिगाङाव गोजौजों बिरनो हायो हेलिकप थारफोर एर'प्लेनफोर बिसोरखौ जों माबोरै गोसोखांगोन बिसोरनि मेलेमफ्रा माबायदि? बेसेबां आं गोग्गाथाव माने बेसेबां आं आयौ सोमोन्दांथाव माबोरै माबोरै मेलेमजों बिदि सोरजिनो हाखो बा माबानो हाखो बेसिबां बेखौ जों बाख्नायनांगोन नोंथां ना। जोंनिनो सुबुं माहारिनि थाखाय मोजां माने गोबाव सम माने बुहुमखौनो गिदिंजोबनो हायो गोसोब्ला नोंथां बुंनो थाङोब्ला मा ओरैहाय जोंना बिनि अनगायै दंबावो ट्रेनफोर दङ रेलगारिफोर दङ। रेलगारिया माबोरै खारो जोङो मोनसे माने लहाजों खारो बि साइथिंन होनो जायखौ सायथिंननि साजों खारो बे सायथिनखौ मा उम गुबुन बे साइडथिनजों मा ट्रेन रेल गारि मानसि गारिबो खारो माल गारिबो खारो। जेब्ला जोङो मोनसे कम्पानिनिफ्राय जोङो सापस हमना लादो आङो बेंगालरनिफ्राय क'क्राझारसिम आङो मोनसे माल लाबोगोन बा आङो मोनसे जेनेबा गस्लाफोर लाबोगोन बेखौथ' जोङो समभव नङा आङो जेनेबा न' गंसे दरजन मोनसे गस्ला लाबोनो थाखायथ' आं हाया मानसि गोजाथ' आं थि खोनो हाया बिनि थाखाय मा दिहुनदों माल गारि दिहुनदों जोंहा दिनै ओ एकद'व मानसि गाखोजाया माल ल' लाजायो बेखौ जों माजों लाबोयो ट्राकफोरजोंबो लाबोनो हायो जेरै माल गारिफोर लाग्रा ट्राक दिहुनदों। मिनिट्राक दिहुनदों आरो मानसि गाखोग्रा पेसेन्जार गारि दङ जोंहा बेहाय दाबा गोनां बिदिनो मिनि बासफोर दङ बासफोर दङ बेयाव जों मानसिया गाखोनो हान्सिनो हायो ओमफ्राय ट्राकफोराव मा मालफोर लांनो हायो। बेफोरखौ जोङो रुजुनानै नायोब्ला बिसेबां जोङो गावबा गाव खथा खथा बेवहाय मथरफोर गारिफोर मटरफोर दिहुनदों बुंनो थांब्ला बिराद डेभेलप जादों बा बिराद मोजां माने। आरो दंबावो जोंहा नै ओरैहाय माखासे फरायसालिफोरावबो मा गोदोनि दिनावहाय हान्थिनानै थांनो गोनां जायोमोन दानि दिनाव मा फरायसालिफ्रावबो गारिफोर दंसै आजिखालि। नों हान्थिनांलानो माने न'आवनो लांफैयो। ओं। न'आवनो माखासे लांफै गारिफोर लांफैग्रा दङ बेफोराव थिखोनानै मा गुसुं समनि गेजेरावनो फरायसालिआव मोनहनो हायो आरो गारजेनफोराबो थांनो बिमा बिफाफोराबो थांनांला बिमा बिफाफोरा आलादा खामानियावहाय मुखुब जानो हायो माने खामानियानो अनेक जौगाबोबायखि नोंथां। गुसुं समनि गेजेरावनो खामानिफोरखौ मावजोबनो हानाय बायदि समसिम दानि बेलायाव फैबाय। दा हान्थिनायनि बेलायाव बिराद जौगाबाय नोंथां अब्लाथ' गोबां बुंबाबो राय्लायब्लाबोथ' गोबां जोबनो रोंखाया नोंथां जोंना ओरै हान्थिनायनि बेलायाव। अब्ला नोंथाङा हान्थिनायनि बेलायावहाय बबेसिम माखौहाय साबसिन बा स्पिडसिन बा खरासिन हान्थिनायनि बेलायाव माखौ होननानै सानो? आरो नोंथांनि मेगननि नोजोराव माया बयनिफ्रायबो स्पिडसिन खरासिन हान्थिनो हायो बा सौहैयो गुसुं समनि गेजेराव बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे।
औ नोंथां। ओ थारैनो आंनि बायदिब्ला' बे गोजौजों बिरनाय बेखौ जोंबो एयारप्लेन एबा बा हेलिकप्टार बेनो खम समनि गेजेराव मोनो। दा नोंथाङा बुंबाय जे सोर सानदोंमोन बेबायदि बहनगोन होननानै। दा सोलोंथाइनि गेजेरजों सानखांनो हानानै बेखौ बहनबाय। जायनि थाखाय दिनै जाय हाजार किल'मिटारखौबो जोङो खम समनि गेजेरावनो हान्थिनो हायो। खिन्थु गोदोनि समावबाथाय मा खालामोन जोङो ट्रेनजों हान्थियोब्ला किल'मिटारखौ जोंनो साननै एबा सानथामनि गोनांथि जागोन।
उम उम
साननै सानथामनि गोनांथिखौनो नै घन्टा थाम घन्टानि गेजेराव जोङो
मोनहैनो हायो जाय जायनि थाखाय जोंनि समाबो बासायबाय आरो जों गावनि मावनो गोनां खामानिखौ मावनो हाबाय। दा बेबायदियैनो जोबोद इजि जालांबाय दंव आरो फसयाजे फैबाय थानाय समाव मा ओंखारबावगोन मा फाल्स इदिनो मोनसे जायगानिफ्राय गोमोरनानै गुबुन मोनसे जायगायाव ओंखारनानै मेसिनबो ओंखारनो हागौ। बेबो डाटाखौ सोर- सोर सानदोंमोन जे लहायानो बेबायदिनो दाथ' नोंथां जोंहा समाबो जाबाय नोंथां ने?
औ नंगौ नोंथां।
ओ उनाव सम लानानै जों खौरां लालायफिनसै नोंथां।
औ दे अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय माखासे ओरै हान्थिनायनि सायावहाय। फोरमायनायनि थाखाय अब्ला जों दोनथ'नोसै नोंथांना?
औ दे नोंथां दे